खोना थां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खुलुमबाय नों। गोजोन मोनाबिलि। औ नोंथांदो दा औ दान्दिसे सम मोनगोन। थां इसे सावरायनो।
औ नोंथां मोनगोन।
औ फिथाइ सामथाइनि थाखाय ओ जानायनि। थाखाय रायलायनो सानदोंमोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा औ -औ नोंथां एसे सम होनो हागोन।
औ नोंथां दाथ दाथ बो फिथाइनि बोथोर नङा होनबा नों
अ अ अ औ नोंथां
औ ओम दा जेरैहाय थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ लिसु बिदिनो बायदि बायदि फिथाइ थायनाय जानायनि दिन आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ औ फिथाइ सामथायाइखौ माबायदि खालामबा मोजा माबायदि खा औ औ नोंथां फोरमाय
औ नोंथाङा ओ मा फिथाइखौ ओरैनो जानानै बांसिनहाय मोजां मोनो?
औ दाथ फिथाइ सामथाइनि बोथोर नालाय नोंथां आं बांसिन बांसिन फिथाइ सामथाय जानाय बेन फेभ्रेटआनो जाबाय थायजौ बेनि सिगाङाव खान्थाल बेफोर थायजौ जानायनि रोखोमबो दोंङो किसुमान जुसफोर खामना जायो किसुमान आरो सालादबो खामना जायो किसुमान खाजिबो खामना जायो। बेफोरबायदि बायदि रोखोम बायदि आल जायो आरो। जानाय जाग्राफोरा जिथु मोजां मोनो नालाय जाग्राफोरा बिदि बिदि गावबा गाव स्टाइलनि बिदि बिदिनो औ नोंथां बेफोरबाय
फाननो हायोना जोङो थाइजौ खौहाय
औ नोंथां आसारबो खामनायाबो जायो आसार खामनायाबो गोरलै नांगौ गोरलैयाव बांसिन साबसिन जायो। गोराबा एसे जि डिस्टाब जायो आसा औ औ नोंथां ओ नोंथाङा आसारालै न'फोराव बायबांलाथ खामनाय जायो नालाय बेफोरखौनो बायदि आं फोरमायलासै आसार खामबा मा मा नांगौ? आसारखौ फासताव टाइमिं रु फास्टआवनो हानद्रेना लानांगौ हानद्रेना लाना खादाफोराव बेबायदिनो बुथुमजोबना लाग्रोब्ला लाग्रोनांगो। लाखांनायनि उनाव बेखौ फास्तावनो सुस्रा सुस्राना लाग्रोनांगोन। जायोदिनै स्रा सुस्राना लानाया सा साबसिन जायो थारमाने हा थायो बाला थायो बेफोरनो बायदि रं बायदि लेथा थायो। औ फार्स्टआवल जों हानद्रेनना ला नोंगौ हानद्रेदना लाग्रोननानै बेखौ हानद्रेदना लाखांनानै न खादाफोराव बुथुमना लाग्रा साब मोजांसिन जायो बुथुना लानानानै सु इखौ सु जमानो खामग्राना बेखौ बाल्थिंफोरदो दैफोरदो बिखौ सुस्रना ला मोजां साबसिन जायो। बे साबसिन खालामनानै जेब्ला जों बेखौ फार्स्टावनो साबसि सिबसुना लाग्राखांनानै बे खौ खान्थाफोरावहाय बिदिनो बायदि रखोम बायदि जोदौ हक माबा हक टेथ्ला हक बेफोराव थेवबो खान्थाफोराव बांसिन लुनाय खान्थाफोरबो लानाय जायो खान्थाफोराव बांसिन साबसिन जायो। बेखौ फार्स्टावनो नो हो औ बयल खालामनाय जायो बयल। खामनो। बयल रुग्रोना लानायाबो साबसिन जायो। आसार जेब्ला खामबा रुनाया बांसिन साबसिन जायो। औ औ नोंथां हाखावनाया हाखावनायाथ' रुग्रोना लाखांनायनि उनावसो जों हाखावनाय जायो। बेखौ किसुमान गोदोर गोदोरबो पिस पिस फिस खामो। किसुमान आरो दायरेक फिसा फिसाबो मिजि मिजिबो हायो बेख खौ मिजि मिजि हाखांनायनि उनाव किसुमान हालदि हाल औ हाग हाग्रोना हाग्रोनालानाया साबसिन जायो। हाल हाग्रोना लानानै बिखौ हा औ हालदिबो होनाय जायो किसुमान मस्ला जात
मस्ला औ आरो थावबो होनाय जायो ना थाव बानलु बिदिनो थाव बानलु संख्रि बिबादि होनाय जायो आरो ना होनानै ओ हानानैहाय बेयाव बेफोर गा ओ नांनाय जाखिनि
औ गे
जाखिनि मस्ला-मस्लि बेफोर थाव औ बेफोर फोरखौ होनानैहाय ओ माबा सोना दोननाय जायो आरोना।
औ बयामबो नांगो जायो जोंनो बयामाथ' आथिखालनि आर खालावथ' आथिखालनि नआवबो थाया गलाफोरावथ' बायनासो लाबनांगोन बेखौ।
औ बायना लाबनानैहाय बेयावहाय सोनानै दोननाय जायो आरोना गोबाव आरो बेसे गोबावनि उनाव जाजायो नोंथां।
किसुमान प्रडाक्टआबो खम ओ ननि थाखाय जाजोबनायाखो मास मोननै मोनथामनि उनावबो जाजायो।
औ बिदि आरो बेखौहाय सान्दुआव दोनबाय थानांगौना नोंथां?
बे मोजां। बांसिन जायो इनि गेसफोरा सा औ औ। जेब्ला न' सिङाव दोनबा साया होनब्लानो गेस जायो थारमाने।
औ औ सान्दुंआव दोनबा मोजां जायो आरो बिनिखायनो सान्दुंआव दोननाय जायो औ औ औ आरो नोंथाङा ओ खान्थाल फिथाइ जानानैहाय मोजां मोनोना मोना नोंथां?
औ नोंथां खान्थाल फिथाइबो जानो मोजां मोनो खान्थाल फिथाइ जानाय फिथाइ-सामथाइनि बोथोर नालाय। खान्थाल दं। खान्थालाबो जा औ बोथोरनि फि थो बिथोराव जो औ खान्थालाबो जाना बिराद गाहाम। खान बि बिदिनो ओ किसुमान फोमोनना जायो किसुमान बे
गोथाङैबो जायो आरोना नोंथाङा नोंथाङा गोमोन खौ जानानै मोजां मोनोना आरो गो? थांखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां?
गोमोनखौो जायोबा नालाय नोंथां गोमोना साबसिन जायोखोन गोथाङाबो साबसिन जायो मोननै आलदा आलदा टेस्टि थायो नालाय। किसुमान गोथांबो जानो मोजां मोनो औ नोंथां। गोथांखौनो साबसिन मोनो नोंथां। बिदिनो संख्रि बानलु लाना एसे साबसिन जायो। गोथां जाबा किसु मान आरो औ फोमोननाबो जायो। मास ओ बिदिनो हान फि दंफांनिफ्राय हानना ननै सानथाम सप्तासे गाहामावनो मोनो नोंथां। बे फिथाइ खान्थाल फिथाइ बिदिनो बायदि रोखोम बायदि ओं
औ आरो बिनि बेगरफोरखौबो जों बेनि सिङाव गोबां बेगरफोर थायो नङा होमबा नोंथां? बेखौहाय जोङो ओंख्रिबो जानो हायो आरो ना
औ औ ओंख्रिबो जानो हायो ओंख्रिबो जानो हायो बिदिनो बयल खालामबो खालामनाबो
औ आरो रुनानै औ माबा सावनानैबो जायो र' नोंथां बेखौ बेथेन जायो सावनानै
जायो नोंथां। साउनाबो मोनजायो बेखौ बिनो बायदि रखोम बादि आलद आलादा गुबुन बायदि खालामना जायो आरो नोंथां ओं गावबा गाव थायो नालाय नोंथा बिदिनो बाय बायदि रोखोम बायदि फिथाइ सामथाइबो जानाय दं जेब्ला खान्थालबो ओ दं ओ बो लिसुबो दं। जेबला ओ जामबो दं
फोर फिथाइया दंङ ना गैया थाइजौ खान्थाल बेफोरो?
औ गावलियाव नालाय बेफोरो थाबांनो नागिरा फांसे फांनै बिदिनो न'फोराव जि नांगौ लागाथिया बेफोर फांसे फांनै दोंमोन नोंथां। एसे ननि न'निखिनि खिनिया इदिनो जों बेफोरबायदि बागानफोर गैया नोंथां। न'खराव जिखिनि गायनाय बेफोर बेफोरनो दंफां लाइफां फांसे फांनै दं नोंथां। बेफोर बायदियानो दं। जानोखिनिया थैयो आरो नोंथां।
औ आरो बेनि खान्थालनि बेगर खौहाय जोंङो ओ
औ नोंथां।
ओंख्रि जानो मोजां मोनो न'? ओंख्रिबो जायो ना औ बेखौहाय मा मा ओरैनो मा मा मैगंजोंहाय जानो हायो बेखौ नोंथां?
ओ खान्थालनि बेगरा जाबाय गुबुनजोंबो जाजायो बे आलुफोर बायदियानो जेब्ला दालिजोंबो जायो बेदर फोरावाबबो होजायो बे बिदिनो आलदा आलदा रोखोम बायदियावबो होजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ आरो बेनो बे खान्थाल फिथाइ खौहाय गोरलैयावबो ओ भाजा एवनानै जानो हायोना नों
औ नोंथां बेखौबो फाजाबो जाजायो बे गोरलैयै सनाव जेब्ला बेदरबो जाजायो बिदिनो आलु फोरदोबो एवफा एवनाबो जाजायो नोंथां। बिदिनो बायदि बायदि काल आ आलदा रोखोम आयदा बायदि खालामना जायो आरो नोंथां।
औ आरो बेफोर फिथाइ साम थाइखौ फाननानैहाय जोंङो रां
औ नों थां बेफोरजोंनो ओ रां रुफाबो मोननाय जायो नोंथां बेरल' जेब्ला जों खा औ बेफोर एसे एसे रां रु फायालाय मोननाय जायो नों
औ आरो बेखौहाय औ आरो बेखौहाय गोबां गायनानै गा गोबां गायनानै फानोबाथाय गोब बां रां
औ औ औ अ नोंथां बेखौ जों गायनो थाखायबो जागाबो नां बो नोंथां जागानि थाखायबो थेक गायनो थाङोबा दुये दुब्लि फोथारावबो जों जागाखोबो खामना लाग्रोनांगोन प्रटेसिनखो माबायदि गायबा माबायदि थांगोन माबायदि फा थांनो हागोन बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां नोंथांमोननिखिं बिफोरबायदि बागानफोर दं नामा खान्थाल थाइजौनि?
औ जोंनिखि जोंनिखिथ' आङो दिनैसिम बेफोरबायदि थाइजौ बा खान्थानि बागान नुफेराखै नोंथां। ओ जा नुदों न'आवनो फांसे फांनै बेफोरबायदि गोजा नुदों आरो ना औ बिदि बा बांद्राय गायनायबो नुवाखै औ नोंथांनि गामिखि बेफो नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दङ' नामा? बागान
बेफोरबायदि बागान जों गामिथिं गैबाङा नाथाय बे न'आवनो जि दं जि थाइसे थाइनै थायो बे फांसे फांनै दं बेफोरनो।
औ औ गोबांनि न'आवनो बिदिनो गोबांनि न'आवनो बिदिनो नुनो मोनो आरोना फांसे फांनै बेफोरबायदि बांद्रायबो नुनो मोना जा-जानो थाखायल'सो गायनानै लायो नालाय नोंथां औ।
बेखोनो गायो गायना लायो नोंथां। ओम बे औ बिदिनो फुडफोर ओ फिथाइ सामथाइनो बिबिनद्र' बिबिनद्र सेब फ्रें दं बेफोरबायदि आलदा आल दा बो दं फिथाइ सामथाइनि थाखाय बहुद बिबिन्द्रन बिबिन फिथाइ सामथाइ दं नोंथां। बेखौफोरखौ बांद्राय बुंस'नोबो हाया बेफोर खौबो गावबा गाव मुं दं गावबा गाव नाम दं बेफोरबायदिनो आलदा आलदा रोखोम रोखोमनि
औ गोबां रोखोमनि दङ' आरो ना फिथाइ सामथाइफोर औ बे औ बेफोरखौबो थाइजौफोरखौबो बांद्राय जानोबो हायाना नोंथां। बांद्राय जाबाबो लोमजानो नागिरो ना। नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ दानि दाय थाखाय ओ नोंथां बेफोर जिखिनि जों जानो हागो बेखिनिखौसो जानो जानांगौ नोथां बेखिनि गुबुननि बांद्राय बांद्राय जाबाथ अ बांद्राय जाबाथ ओ औ-औ-औ नोंथां बेफोरो गावबा गाव जिखिनि जाना हायो बेखिनिखो मोजा गाहामसिन जायो आरो बेखिनिखौ जानो हानायखो बा इनि बांद्राय जाबाथगा गावबा गावथओइ एक्सन लाखायो नोंथां बेखौ गावबा गावनो बुजि मोनखायो औ नों ओ नोंथांमोननिखै नोंथांमोननिथिंबो बे फोरबायदिनि औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं
जाग्रा बेसेनफोर बेफोरबायदिनो सेफ्रें थाइजौफोर बिदि बिदिनो बागानफोर दंना नफोर आथिखालि नफोरावनो दं बेखौ एसे माबायदि जायो माबायद दि खामो
बिदिथ आंङो बागान नुफेराखै नोंथां दिनैसिम औ
औ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
ओ-ओ औ बाय ओ बि बिदिनो जाग्रा फिथाइ सामथाइ बिबदिनो माबायदि माबायदि फिथाइखौ माबायदि जानो गाहाम माबायदि खामनाया मोजां बिदि सिफ्रिं फिथाइखौ माबायदि खालामना जानो मोजां माबायदि बेफोर गोथां जाजानाया मोजां ना बेफोरबायदिनो सा ओ सा खालामनाया मोजां ना बेफोरनो सोद खालि खालामना जानाया मोजां ना बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां माबायदि जानाया गाहाम जा फिसि हक बेफोरबायदि माबायदि मा रोखोम जानाया गाहामसिन जायो नोंथां इसे
आंथ बिदिनो ओ सेमफ्रेम। खौबो बिदिनो हानानैहाय माने सालाद बानायनानैहाय। जानाया मोजांसिन आरो।
औ औ नोंथां।
दे ओमबा थाइजौआनो जा बेफोरखौ बिदि जानानै बांसिन मोजां मोनो। मोनो आरो।
औ औ नोंथां बेफोर औ।
खोनादोंना नोंथाङा जोंनाया समा जानानै फैबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला औ दे।